हेल' खोनादो नोंथां?
ओ खोनादों
अ बिदिब्ला जोङो नोंथां ओ दावबायनाय सायाव एसे रायज्लायनि नोंथां।
हो
दावबायनाय सायाव एसे रायलायनि नों
दावबायनाय उम रायलायजायो दे
अ होमबा आं एसे जागाय जागायजेनि नोंथां।
उम
औ दावबायनाय होनब्लाथ' नोंथां जोंनिया गोदोनिफ्रायनो बे दावबायनाय हुदाया सोलिबोदों। बिदिनो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन जायगायाव बिदिनो हादान सेफाय होननानै दावबायहोनो थानाया जोंनि हुदाया बर'फोरनि गोदोनिफ्राय दंखायो। बिदिनो जों आलासि जानोबो थाङो गुबुन गुबुन रायजोआव गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो बेराय हैयो बिदिनो आरो जों ओ जिउआव जोङो मा सुबुं माहारिया जेसेबां सम मोनो बे समाव जोङो बेरायनांगो। दावबायनांगो गोदान गोदान जायगाफोराव बेफोरो दावबायहैबा बेरायहैबा जों गोबां खोथा बाथ्रा मिथिनो हा रो आरो दावनायनि गेजेरजों मायाव माबायदि सुबुंफोरा थायो मा गानो माबायदि जायो मा राव बाहायो। आरो बेफोर जायगाफोराव माबायदि बिफां लाइफां मोनो जिब जुनार मोनो बेफोरफोरखौ गासैखौ जों मिथिनो मो नो आरो जों बेफोर गियानफोरखौ आरजिनो हायो जों दावबायनायनि गेजेरजों खोनादोंना नोंथां अ अ बिनि दावबायनायाव आं बारा गोबाव जायाखाय आं दाखालिल'सो बेरायना फाबाय ओ अरुणाचल रायजोआव बे अरुणचल रायजोआव बेराय हैैनायाव आङो माने जोबो जोबोर मोजां नांदों बेहा बेरायहैनानै बिनि राव हारिमु थानाय जानाय सुबुंफ्रा मा जायो मा लोङो माबायदि गासैखौबो मिथिनो मोनदों आं बेवहाय थांनानै आरो बे अरुणचल रायजो हाजोदो बुंफबनाय हाग्रा बंग्रादो जोबोरैनो बुंफबजोबनाय अरनबारिजों आरो ओ माखासे हाजोसानिफ्राय दैमाबो बोहैनाय निजोरा नुनो मो नो आरो बेहाय जोबोर गुसु जायगाया आरो बिदिनो लोगोसे आङो दाखालि भुटानावबो गिदिंना फैदों भुटान हादरावबो बेफोर अरुणाचल बायदिनो बेहायबो जायगाया जोबोर निजोम मानसिफोरा मोजां बिसोरबो उरणाक अरुणचलनि बायदिनो बिसोर सोरबा हाजो सायावनो थायो गामिनि मानसिफोरा हाजो सायावनो आबाद मावो। जुम बादखौ मिथिगोना नोंथांङा?
बेफोर हाजो सायाव बांसिनै भुटान आरो अरुणाचलाव बे जुम आबादखौ मावनाय जायो आरो। हाजो सायाव बांसिन आरो न'फोरा जोबोर गोजान गोजानाव थायो बयनिबो न'फोरा हाजो सा सायाव थायो। आरो गोबांङैनो बिदिनो मिथुन मिथुन मोसौखौ सिनायोना।
अ बेफोरफोरखौो बांसिन फिसियो हाजोआव बिसोरो बिदिनो मोसौ फिसियो लोगोसे गावसोरनि दाउ दाउफोर फिसियो।
दाउफोर माने जों न'आव लाग्रा दाउफोरानो दा जोंनि आसामनि बायदिया
बेफोर दाउखौनो फिसियो आरो। बिसोर गावसोरनि नांगो जोंङो जोंनि बर'फ्रा जेरैबायदि गावसोरनि नांगोफोरखौ गावनो आबाद मावनाय लायो बिथांमोनाबो बेफोरबायदिनो आबाद मावो गावसोरनो नांगौ जानाय फिथाइ सामथाइ जा मैगं थाइगं आरो आं अरुनाचलाव नुदों दे। बेयाव जुखामनि जों जेरैबायदि जोंनि बर'फ्रा बेहाय माइरंनि जौ बानायो। बिसोरो जुखामनिफ्राय जौ बानायो जोंनि बायदिनो नोंथांङाथ' नुफेराखैना ज जुखामनि जौखौ
आंथ' माने थांनाय जायाखैना बेयाव
औ
बिसिनि अनगा बेलेग जायगायाव बांद्राय बेरायनाय जायाखै आरो।
अ नंगौ नंगौ नोंथां अ बिदिनो आरो लोगोसे आं जोंनि साखाथिनिनो बे मानास हाग्रामखौ मिथिगोना नोंथां?
मानास हाग्रा ओं आं थांनाय जायाखाय खिन्थु आंङो नुदों आरो ना।
अ औ बे मानास मानास हाग्रामायाव आं बारा गोबाव जायाखै बेयाव बेरायहैदोंमोन। बिदिनो जिब साफारि खामायदोंमोन। बिदिनो माखासे मोख्राफोर नुदोंमोन आंङो गुबुन गुबुन जाथिनि दाउफोर गुबुन गुबुन जाथिनि बे मानासाबो जोंनि भुटान हादोर माजोंनो नांजाबनाय बे जोंनि बाउण्डारिया अ बे
उम
आरो बिदिनो काजिरङा काजिरङाखौ खोनादों नोंथां।
खोनादों।
औ बेहाबो काजिरङायाव थांदोंमोन बेहाबो थांनायावं गान्दा नुदोंमोन थसेल' गं थानाय गान्दाखौ माखासे बिदिनो फिसा फेनला जिब जुनार दाउ दाउमा दाउसा बेफोर हाग्र माबारियाव नुनो मोन आरो अरनबारियाव काजिरङा हाग्रामा ओनोलाव थांबोला अ अ बेफोरबायदिनो एखे फिसा फेनला गामि गफाफोराव गिदिंबाय बिसोर माखासे जायगाफोराव बिदिनो बि माखासे गिदिंनानै आं गियान आरजिनो हादों आरो। बेफोर जायगाफोरा माबायदि थायो माबायदि जायो सुबुंफोरा? अ नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथांङा माया मायाव बेरायदों? माबायदि मा नुनो मोनदों नोंथांङा एसे फोरमायलाय नोंथां?
आंथ' नोंथां आंङो गुवाहाटिनि बे- उजान बाजार दायो गोदान खुलिदोंना बेराय बेवहाय थांदोंमोन आरोना बेवहाय थांनायाव आङो मोनसे गथ'फोरनि गेलेग्रा गेलेग्रा बायदि ओरैनो जोंनि आसामनि सावगारिखौ नुदों दैमा दै बुरलुंबुथुर दै जिङावनो ना बियो बे दैमाखौ नुदों आरो आङो जाहाज नुदों बेहाय।
औ
उमानन्द मन्दिराव थांग्रा थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय बिदि जाहाजफोर थायोना दैयाव बेखौ नुदों आङो फिसा फिला आरोना इसिबां थ' गिदिर नङाना बेखौ नुदों ओमफ्रायो
बिदिनो माबायाव ओ भु जोंनि गुवाहाटि इउनिभारसिटि खाथियाव भुपेन हा जरिकानि बे सावनाय जायगायाव हाबदों ना सहिद बिदियाव
ए बेयावथ' हाबनाय जायासै आङो खिन्थु बै लंकेशवर मन्दिर होननाय दंना इउनिभारसिटि खाथियाव
अ अ दं दं
थांनाय जादों आरो बेयाव थांनानै माने आफा सिशबनि गोजौआव मन्दिर दंना
औ
बेखौ नुहैदों। गोजौयाव जेनेबा गासै इसोरनिनो सावगारिफोर दं बेफोरबो नुदों आरो।
औ आरो जोंनि दा गोदानै जोंनि गुवाहाटिनि सहिद सहिद समार'खौ बरागावआव दं बे सहिद समार'आ गोदानै खुलिदों बेवहाय। बेयाव थांफेबाय थांफेराखै नामा नोंथाङा?
थांथ'खैमोन नोंथां।
अ बेबो जोबोर समायना बानायदो बेखौबो बरागावनि बिथिं थांनांगो आं बेयाव थांबायनो थायो मालाबा मालाबा थाबायनो गोबां मानसि जायो बेयाव बेयाव आरो सहिद साराव जोंनि आसामनि बेफोरबायदिनो जाय जाय सुबुंफोरा जांख्रि थाय समाव सारनाव थैदोंमोन बिथांमोननि मुसुखा मुं लिरना दोननाय दं बेहाय। आरो थाबायनो जबोर मोजां आरो बेहाय
उम
बेनो गुवाहाटियाव माखासे फिसा फेनला जायगाफोर दङ जेरै गुवाहाटिनि जु दं। सिराखाना दं। बिदिनो लोगोसे जोंनि गुवाहाटियाव बेराय बेरायनो हानाय साइन्स मिउजियाम दं। बेयाव गुबुन गुबुन जायगानि जे फरायसाफोरा फै सुबुंफोरा फायो बे साइन्स मिउजियाम गोबां नायहैयो बे साइन्स मिउजियामाव जायखि आरो जोंनि जिउआवबो थाङो। माखासे हाग्रा बंग्रा जिब जुनारखौ बे सिराखाना लाबोना दोननायखौ नुयो। ओ नोंथाङा ओरैनो आरो ओ मा मा जायगा बेरायनायनि मिथिगौ? ओरैबायदि मा मा बेरायनो ओ नोंथाङा गोसो आरो एसे सोमोनदो मिथिगौ।
थ' गोसो आङो जाय जाय मा होनो बिदिनो अरुणाचल मेघालय बेफोरबायदि जायगा खौ आं नुफेरनाय जायाखै नालाय खिन्थु बेरायनो गोसो आं मबाइलफ्राव नुयो हाजो हाला बिदिनो दै बोहैनाय मानसिफोरनि अन्थाइ अनला हाजो गाखोनायफोरखौ नुयो आरो। ओरैनो थांनोलाय गोसो खिन्थु थांनाय जायाखै।
औ नोंथाङा नोंथां मानि गामि खाथियाव बिदिनो बेरायनो गोनां एबा ओनसोलाव माबाफोर दोङो नामा बेरायनो गोनां जायगा मोजां
ओं ओं दङ बै भैरबकुन्द'आ अरुणाचल बरदाराव बे दं आं बेहाय थांबाय आरोना बेहाय थांनानै आङो हाजो गाखोदों। दालां दङना बारलां दालां ना मा बेखौ थाबायनो मोन्दों आरो। थाबायनानै मोजां मोनदों।
औ बे बे लावखार ओंखाम जायोबा जोबोर मोजां बे भैेरबकुन्दनि बेयाव गोबां जायगानिफ्राय लावखार ओंखाम जायो। जायो बेवहाय गोबां जायगानिफ्राय सुबुंफोरा लैहोर लैहोरनो
जाफैयो नोंथां।
ना जोबोर मोजां आरो दैमाफोरखौ नुनो मोनो आरो एसे बारबानो अरुणचलखौ मोनो बिथिं बे साइडथिं भुटान बिथिं अरुणाचल जोबोर मोजां आरो बे दैमायाव दुगैनोबो
हम
आरो बिदि आरो दंबावो नामा बेरायनो गोनां नोंथांमोननि ओनसोल खाथियाव मोजां
बिदिथ' दंनाया थ दंमोन दंमोन ओमफ्राय आं बांद्राय जायगा मिथिनाय जायाखै आरोना बाला बेरायनायबो जाया नालाय।
अ अ
होमबाबो खाथि खालानियाव जोंनि उदालगुरियाव जाखिनि दं आंथ' उदालगुरिनि नालाय। जा उदालगुरियाव दं आं बेखौ खिन्थु बेरायजोबबाय आरो ना बेरायग्रा जायगाफोरखौ
अ अ बेनिफ्राय माबायाव दैजिरि वाटारफलाव थांदो नोंथाङा।
दैजिरि वाटारफल बे गोदानसो दा
औ
बेयाव आं गोदानाव थांनाय जाथ'वाखै
औ नोंथां बेयावबो बेरायनो मोजां आरो लोगोसे नोंथांमोननि खाथि बा जोंनि खाथियावबो दं बगामाथि पिकनिक् स्पट दं ग्रासलेणड दङ। बेफोरबायनो आरो रायन' रायन' रिजर्ट दं जोंनि बे बेयावबो गोबां मानसिफोरा गिदिंनो थाङो पि हाउस होननाय दं बेयावबो गिदिंहैयो। गोबां मानसिफोरा आरो जोङो जोङो बे जिउआव माने जों बेरायनांगौ होनबासो गासै गासिबो बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनो आरो। ह
बे खौ जोङो न'आव थानानै जाय गियानखौ जों न'आव थानानै सि्मार्ट थानानै मोना बेखौ जोङो बाहेरायाव थानानै सोलोंहैनो
नंगौ नंगौ नोंथां बेनिखायनो बेरायनांगौ जों दावबायनांगौ गोबां बाथ्रा मिथि मोनो गोबां जि जिब जुनारजों लोगोसे मानसिफोरबो लोगो मोनो। बेफोर गासैबो सोलोंनो हायो आरो बेफोर दावबायनायनि गेजेरजों जों सोलोंथाइनि गेजेरजों मोना बेखौ दावायनायनि गेजेरजों जों मोननो हायो आरो। अ अब्ला नोंथां जोंहा समा जाबाय जोङो दोनथ'निसो ना नोंथां?
दे जागोन दे नोंथां दे